हेलौ
हेलौ औ
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों औ हेल'
हेलौ
औ खोनाबाय
अ आंनो नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
हागोन हागोन
अ दा जोङो होमबा इन्टारनेटनि बागै रायलायनोस थांनो नागिरदों
औ हेल' बुंदो
नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै मा मा मिनथिगौ जेनेबा दायो
दायोथ' इन्टारनेटनि बागै माने इन्टारनेटआ जोंथ सुबुं सुबुंजों सुबुं कानेक्ट खालामनायाव हेफाजाब होयो
एनिफ्राय
ओमफ्राय बिबदिनो अनलाइन प्लेटफर्मफ्राव नेट सार्फिंफोर खालामनाय ससियेल मिडियाफ्राव टाइम स्पेन्ड खालामनाय बायदि बायदिफ्राव बाहायनाय जायो आरोना इन्टारनेटनि थ्रुयै
औ बिनि अनगा आरो मायबा बुंनो सानबावो नामा इन्टारनेटनि बागै
अनलाइनफोर गेम गेलेनो हायो
नोंथाङालाय बेसेबां टाइम स्पेन्ड खालामो सानसेयाव जेनेबा इन्टारनेटफ्राव
आंना ओरैनो आङो इन्टारनेटजों बारा लोब्बा गैया थेवबो
गोनां समावहाय थायो इन्टारनेट खौ आं बारा एसे मोजां मोना
औ
इन्टारनेट इन्टारनेटजों दाबायदि दाइनि जुगाव गथ'फोरा उन्दै उन्दैनिफ्रायनो मबेइलाव थायो मबेइल लानानै गथ'फोरा गाज्रि जायो फरायनायखौ लोब्बा होनो नागिरा बेनि थाखाय आङो इन्टारनेट खौ मोजां मोना नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो
थिगानो बाराद्राय इउस खालाम नाङा इन्टारनेटखौबो खालामनायालाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै जेनेबा
गोबां खोथा खौरां मिनथिनो मोनो आरो
मिनथिनो मोनो आरो मिस इनफरमेसनफोर मोनोबा एसे मिसलिडिंफोर जायो आरोना मानसिफोरनि थाखाय अबारटेक कन्जुम खालामोबा
फारसे बागै मोजां फारसे बागै गथ'फोरनि थाखाय गाज्रि आरो बियो इन्टारनेटआ आंनि बायदिबा आरो गुबुना मा बुङो बेखौ थ' मिनथिला
थायो गाव गावनि अपिनियन्सफोर थायो मानसिफोरनि जेनेबा नोंथांनि हिसाबैबा इन्टारनेटआ सुबुंफोरखौ मा मायाव हेफाजाब होयो
इन्टारनेटा सुबुंफोरखौ गोजान गोजाननि बाथ्रा खौरां मिनथिनायाव हेफाजाब होयो आरो बिनि अनगायैबो गोबां इन्टारनेटजों खामानि मावनो हायो गोबां गोबां खामानि बेजोंनो सहाय होनो हायो आरो इन्टारनेटआ मानसिखौ
औ
नोंथाङा मा सानो?
आंहाबो साननाया बिदिनो ओमओमफ्राय उम सुबुंफ्रा इन्टारनेटखौ मा खामानिनि थाखाय बांसिन बाहायनाय जायो?
सुबुंफ्रा इन्टारनेटखौ बांसिनानो अनलाइन अनलाइनाव मानसिफ्रा एप्लाइ खालामो बांसिन साख्रिफोर नागिरनायाव नङाबाबो गथ'फोरा खेला गेलेयो इन्टारनेटाव मबेल नायो भिडिअ' बायदिसिना नाथाय गोदोनि जुगाव बेबायदि गैयामोन ना
औ
गोदो इन्टारनेट गैयामोन नाथाय दानि दायो गोबां सोलायनाय फैबाय इन्टारनेट फैनानै
नोंथाङा जेनेबा इन्टारनेटनि थ्रुयै सुबुंफ्रा गावजों गाव खाथिसिनाव फैदोंना गोजानसिनाव थांगासिनो दं नोंनिबा नोंथां
आंनिबा इन्टारनेटआ सुबुंखौ खाथिसिनाव बोनानै लाबोबाय मानो होनोबा गोदोनि जुगाव इन्टारनेट गैयामोन नालाय गोजान गोजानाव थानानै खबर लालायलायनो हायामोन खबर मिथिलायामोन सोर माबोरै दं माबोरै गैया नुलायलायनो हायामोन थांनो हायाबा मानसिखौ मिथिलायामोन दायो नाथाय इन्टारनेटनि जेरै गोबां मानसिफोरानो गोजाननिफ्रायनो खामानि मावनानैबाबो न'खरनि मानसिफोरखौ मिनथिनो हायो नुनोबो हायो खबर लानो हायो बिनि थाख इन्टारनेटआ मानसिखौ खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव लाबोनो हादों आरो
नंगौ नंगौ ओमफ्राय नोंथाङा इन्टारनेटखौ सुबुंफोरनि थाखाय मा मा प्रब्लेम लाबोनायखौ नुदों प्रब्लेमफोर दं नामा इन्टारनेटनि?
आंथ' ओरैनो जेबो माबा गैया प्रब्लेमफोरखौ नुवाखै असुबिदा नाथाय गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो इन्टारनेट सालायनानै मबाइल आखायाव लानायखौ नुनो मोनदों लेखा फरायनायखौ नुनो मोनाखै। गेम गेलेनानै थायो गथ'फोरा सानसे सानसे। बिनि थाखाय आङो बे खौ मोजां मोना। इन्टारनेट आ गथ'फोरखौ गाज्रि खालामदों गोदोनि जुगाव नाथाय इन्टारनेट गैयामोन नालाय। गथ'फोरा गावजों गाव गेलेयोमोन नाथाय दानि जुगाव इन्टारनेट फैनानै गथ'फोरा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारलिया न' सिङावनो थानानै मबाइलाव गेम गेलेबाय थायो। बेनिफ्राय मबाइल नायबाय थायो नाथाय गोदोनि दिनाव इन्टारनेट गैयामोन मिथिंगायाव गेलेनानै गथ'फोरा मोजां मोनोमोन दानि जुगाव नाथाय गथ'फोरखौ मिथिंगायाव ओंखारनानै सोरजोंबा माथो होनायबो नुनो मोना न' सिङावनो थानानै मबाइलावनो गेलेबाय थायो।
औ औ
थायो बिनि थाखाय आं सानो इन्टारनेटआ गथ'फोरनि थाखाय गाज्रि फारसे बागै इन्टारनेट गैयाबा मानसिफोरा गिदिर मानसिफोरनि थाखाय एसे उसुबिदा जायो। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो?
दाथ' आंथ' नों बुंनायानो नोंथांनि बुंनायानो दा दानि गथ'फ्रा बांसिनानो इन्टारनेटाव भिडिअसफोर नायनानै बांसिन सिना गेलेनो नागिरला न' सिङाव थाबाय थायो बाहेरायाव ओंखारनानै गेलेनाया खम जालांबाय। बिदिनोसै आरो आरो फारसेथिं नायबा मोजां माबा इउसफुल खामानिफोरनि थाखाय बाहायनो हायो।
औ
आरो गोदान गोदान स्किमफोर सोलोंनो हायो इन्टारनेट थ्रुयै।
औ
आरो बेनोसै आरो
बेनि अनगाबो आजिखालि इन्टारनेटजों गोबां खामानि मावनो हायो न'आव थानानैनो ‌।
औ
दा होनबा दोनसै नामा नोंथां समाबो जानोसै नै जोंना।
दे बिदिबा
औ